नादोंना?
औ खोनादों ना?
हेल' औ खोनादों नोंथां।
दङ' ना?
एसे ओ खाथियाव रायलायलानो हागोन ना नोंथां?
औ खोनाबाय ना?
औ खोनादों नोंथां। ओमफाय फिसा फिसा खोनाफैदों नोंथां।
अ दा खोनाबाय ना?
औ खोनाबाय दे नोंथां।
औ।
खोनादो।
कल हरनाय जाहोनानो जाहैबायदि नोंथांजों आङो फंनैसो
अ हागोन नोंथां।
नोंथां? औ खोनादों ना?
ओ मोजाङै खोनाफैयाखैमोन नोंथां एबार खोनादों।
दा खोनाबायना?
दे एबार रायज्लायलाय नोंथां।
औ खोनाबायना?
औ खोनाबाय नोंथां।
उम औ। अ अ आयदायानो जाहैबाय जे बै सागो फोरबो। नङा होमा?
औ नोंथां।
औ दा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे एंगार हायि एबा आथिखालावबो फालिबोबाय थानाय मोनसे बैसागो फोरबो नङा होमबा? दा बैसागो फोरबो खौ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फालिनाय नोंथाङा गिबियावनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां।
औ।
दा जोंहा औ। बैसागु फोरबो फालिनाय होनोब्ला जोंहा ओ माखासे रंजानाय बाजानाय बेबायदिनो माखासे नेमखान्थि दङ'। जेराव गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि सिगांनिफायनो जोंहा फालिबोनाय मोनसे बेयो बर' हारिनि फोरबो। जेराव ओ बैसागु बोथोर फैयोब्ला ओ जोंहा मोनसे सम दं जेराव जोङो ओ बैसाग मासाव जोङो बेखौ फालिनाय जायो। जेब्ला बैसागनि से दान जायो अब्ला से दिन जायो अब्ला जों बेखौ फालिनाय जायो। बेहाय मोसौनि ओ बेनिफ्राय मानसिनि बेबायदि जोङो सानफा एफा जों फालिलाङो।
बेखौ ओ जेब्ला पास से दिन खालि जोङो मोसौनि फालिनाय जायो। जेराव जोङो मोसौखौ ओ जोङो गिबियावनो थुखैग्रोनाय जायो। जेराव जोंनि खाथिफ्रावनो थानाय जे दंग' दंला। बबेबा हाखर दै थानाय जायगायाव जोङो लांनानै मोसौखौ जों बेखौ थुखैनानै लांनाय जायो आरो बेनिफ्राय जों थुखैखांनायनि उनाव बे मोसौखौ जोङो माला गानहोनाय जायो बेनिफ्राय ओ माखासे लाव फान्थाव बिदिनो सबाइ गोरान बैफोरबायदिजों जोङो मोसौनाव जाहाथे माखासे ओ बेमार आजार खारनाय बेनिफ्राय मोसौआ ओ मोजाङै मोजां ओ गावनि जोलै आजायनो हानाय बेबायदि थाखाय जोङो मोसौनाव लाव फान्थाव बेनिफ्राय सबायफोर जों जोङो सारनाय जायो बेबायदिनो जोङो सारनानै माखासे जोङो ओ लावखार मेथाइबो जोङो रोजाबनाय जायो जेरै लाव जा फान्थाव जा ओ बोसोरे बोसोरे फिसा जा बेबायदि बुंनानै जोङो माखासे मेथाइबो रोजाबनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा मोसौखौ थुखैनाय जायो बिनिफ्राय जोङो ओ गोखा गोखैबो जानाय जायो आरो जोंहा माखासे हाग्रा बंग्रानि बेन्दों बेनला ओरै ओ थालिर थालिर मैखुन
बेनिफ्राय थालिर फस्ला बेनिफ्राय मानिमुनि खिफि बेन्दों। ओमफ्राय दाउ फेन्दा बेनिफ्राय उसुमै जोगोलावरि बिदिनो मैथा सिख्ला। बेबायदिनो गोबां ओ मिथिंगायाव मोननाय। बारिफ्राव मोननाय माखासे ओ गोखा गोखै। हाग्रानि मैगं बेफोरखौ जोङो खांनानै न'आव जोङो दाउफोरजों नङाब्ला अमाफोरजों जोङो जानाय जायो आरो
बेबायदिनो जों बे फोरबोआ जेब्ला सफैयो अब्ला जों बेखौ जानाय जायो। जोंहा बेखौ जानायनि खार'ना जाहैबाय जोंनि देहायाव जे गोदोनि बुंनो आबै आबौनि ओ बेबायदि बुंनानै जाबोनाय बायदि जोङो दा जाबोयो। जेरै जोंनि देहायाव माखासे गाज्रि बेमार आजा माखासे फिथर फिस्लाफोरा ओ खारो होननानै जोङो बे गोखा गोखैखो जों जाबोनाय जादों बेनिफ्राय जोंहा ओ अखानायै जोङो माखासे जे जोंनि गामिनिनो ओ गिदिर गोलावफोर नङाब्ला ओन्दै फोरखौ जोङो सनमान लानो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो जेराव जोङो न' न' हाबनानै जोङो आबै आबौनिफ्राय ओ बोर लानाय ओ बेनिफ्राय सनमान लानाय बेबायदि हाबाफारिखौ जों खालामो
दा बेबायदिनो जोंहा ज' ज' रंजानाय जायो आरो दा नोंथाङाबो ओ जोंनि जे गेजेराव ओ गोदोनि समाव माबायदि रंजायोमोन दानि समाव माबायदि रंजायो जे जोंनि माखा बे बैसागु फोरबोआव बिनि सायाव माखासे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ आ मोनसे एंगार हायै फोरबो नङा ओमबा जोंनि दा बेखौ बुंनो थाङोब्लाथ' दा जोंनिया गोदोनि समाव मास मोनसेखौनो बे बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायोमोन होननानै मिथिनो मोनो
नाथाय आथिखालाव बेखौ ओ मोनफा जागायाव आ सप्तासे एबा गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन आयदाजों फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय जोंनि जायगायाव एबा जोंनि ओनसोलाव बे बैसागोफोरबोखौ सप्तासे फालिनाय जायो आरो नोंथां आ गोदान बोसोर होनोब्ला स'गोजान मिजिं लानानै जोङो गुबुन गुबुन गोदोनि समनिफ्रायनो रंजाबोगासिनो नङा होमबा दासिमबो ओ बे हुदाया जोंनि ओनसोलाव नुनो थाङो एबा नुनो मोनो दा बैसाबो फोरबोफोरनि बागै एबा गिबि सानाव जेरै बैसागोनि से खालारनि गिबि सानाव माने सैथो दान बे जोबथा खालारावनो मोखौनि मोखौखौ माबोरै फिसियो नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायबाय दा मोखौखौ मानो थुखैनाय जायो होनोब्ला जोङो मोसौखौ बायदिसिना गुफ गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो नङा होमबा दा जेरैबायदिहाय आबाद मावनाय फोथाराव जोङो आबाद मावनो थाखाय मोखौखौ बाहायो नङा होमबा? लोगोसेनो आरो बेखौ जोङो माइ नानो थाखायबो माने बाहायो मारा नानो थाखाय लोगोसेनो आरो ओ जोङो मोखौनिफा्य जाय गाइखेर मोननानै जों बेखौ न'खराव जानाय लोंनाय एबा ओ फालांगि खालामनायावबो बाहायो नङा होमबा लोगोसेनो बिनि गोबोर खिखौबो जोङो हासार महरै बाहायो दा बिदिखोबोद जोङो मोखौनिफ्राय मुलाम्फा मोननायनि थाखायनो जोङो मोखौनि फोरबोखौ फालिनाय जायो होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो नोंथां दा मोखौनि फोरबोनि सानखालि नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरैबायदि फालियो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो आरो नोंथां ओ बिथांमोनखौ बे सानखालि जोबोद उदांङै हेंगारनाय जायो। आरो बिथांमोनखौ लाव, फान्थाव लानानै बेफोरबायदि थुखैनाय जायो आरो लोगोसे बिथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरोनि थाखाय एबा मोखौनि फोरबो हिसाबै बिथांमोननो गोदान गोदान दिरुं एबा फागा बावनाय जायो आरो नों बिदिनो बे सानखालि बिथांमोनखौ उदाङै हेगारना होनाय जायो आरो। ओ बिनि उनाव बैसागोनि गिबि सानखौ जोङो मानसिनि सान होननानै फालियो नङा होमबा? दा मानसिनि सानखालिबो जोङो गोदो उदै गाैबो बोर होलाय गोदेरा उदैखौ बोरहयो उदैया गोदोनिफ्राय बोर लायो बेफोरबायदिनो गोदान थाखाय जाहाथे मोजां मोजाङै बारग'लाङो बेनि थाखाय बे सानखालि गासैबो गेदेर उन्दै बोर लालायो आरो। बिनि नैथि खालारनिफ्राय ओ द' खालारसिम जोंनि ओनसोलाव रंजानो बाज जानो थाखाय गाैबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो गथ' गथायाइ गासैबो ज' ओंखारनानै गावनि ओनसोलाव मोसानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव ओ मोसानो एबा रंजानो एबा मागिनो ओंखारलाङो आरो बे मा गिनाय समाव जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो एंगार हायि एबा बाहायबोनाय आगजु जेरैबायदिहाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, ओ थरखा गंग नाङा बिदि बायदिसिना गुबुन गुबुनखौ माने आगजुखौ दासिमबो जोंनि ओनसोलाव बाहायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथा। दा हिन्जावफोरनि बेलायाव गाननाय जोमनाय बेलायाव बुंनो थाङोब्ला दा हिनजावफोरनि बेलायाव गोमो गाबनि दख'ना गोजा गाबनि रेगे रेगां फास्रा गोजा गाबनि गस्ला गोथां गाबनि माने आर'नाइ जानजियाव खानानै देलाय मालाय रंजानो ओंखारलाङो दा हुवफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला आर'नाइनि गस्ला गोथां गाबनि आर'नाइ गोदोनायाव लानानै खाम सिफुं लानानै गाैबो रंजानो बाजानो ओंखारलाङो आरो बे समाव गास सिबो गावबा गाव जिउनि दुखु दाहाखौ दसे सम दोन्थ'नानै बे गोदान बोसोरखौ गासैबो बरायनायाव नाङो आरो नोंथां रंजानाय बा जानाय समाव जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे हुदा जा जोंना जौ बिदै नङा होमबा? जौ बिदिया जोंनि मोनसे हारिमुखौनो होनजागोन नङा होमबा? जोंनि मोनसे गोदो गोदायनि नो गारनो हायो एबा नागारनाय एबा जोंनाव सोलिनाय बेफोरबायदि जौ बिदै लोंनाय हुदाबो दासिमबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो एबा गोदोनि समनिखौ एंगारिखौ दासिबो नुनो मोनो आरो नों थां दा बेफोरबायदि मागिनानै रं जानानै जोंना द' खालारसिम रंजायो बेनि उनाव जोङो ओ स्नि खालार खालि जोंना जोंनि ओनसोलाव मोनसे फोरबो जायो बाथौ फुजा जायो बे सानखालि आफा बाथौ बोराइनि सेराव आर'ज खालामो गाबो जाहाथे गासैनिबो जिउ लामाया मोजाङै थाङो लोगोसे गोदान बोसोरा मोजाङैबो मोजां बारग' लाङो बेनि थाखाय बे सानखालि आर'ज गाबनाय जायो आरो नोंथां इसोरनि सेराव। ओ बिनि मोनाबिलि समाव मोनसे हारिमु आयदा लाखिनाय जायो बे हारिमु आयदा ला लाखिनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे गोदो गोदायनि माने हुदाफोरखौ जोङो जाहाथे जेबो सलायाबा लासिनो इयुननि जोलैफोरखौ जोङो दिन्थिलांनो हायो बिनि थाखाय बे सानखालि गुबुन गुबुन आयदा जों जोंनि ओनसोलाव देखायनाय जायो जे उम जेरैबायदिहाय सावगारि आखिनाय, मोसानाय, दामनाय बायदिसिना गुबुन गुबुन रोजाबनाय गोदोनिफ्राय लानानै उन्दैसिम बिथांमोनखौ फोरोंनाय जायो जे बेफोरबायदि हुदाखौ जाहाथे इयुनावबो फोथांनानै लाखैयो बेनि थाखाय। नाथाय आथिखालाव नुनो मोनो जोङो बक्स आरि बायदिसिना जों दामनानै मोसालाबायनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? नाथाय बेफोरखौ खालामाबालासिनो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि बाहायबोनाय आगजुफोरजों मोसानाय एबा रंजानाय गोजोननायनि हुदायानो आलादा एबा बेनि ओ गोजोननायानो गोदो समनिफ्रायनो एंगार हायोय बिदि थाबोखानायसो औ
टाइमबो जोबबाय नोंथां ए बिदिब्ला बेयावनो दोनथ'सै नोंथां
खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों
औ जोंना रायज्लायनायनि समा जोब्बायना नोंथां
औ गोजोनथों
दोनथ'लासि